हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं एसे मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सावरायलायनो होननानै कन खालामदोंमोन।
औ रायलाय जायो औ सम दङ।
अ बिदिब्ला जोंनि बर'फोरा माबोरै ओंख्रिफोरखौ सङो माबोरै माबोरै बुथुमो नाफोरखौ माबोरै हमो जोंनि हारिमुनि सायाव न'खर सालायनायनि सायाव जों एसे सावरायलायनोसै बिदिब्ला ना?
औ रायलाय सावराय जायो।
अ नोंथांनि माथोखौ एसे लासै लासै खोनादों नोंथाङा एसे गोसायै बुंबा मोजांमोन।
खोनादों?
जोंनि बर'फोरा जेरै नाखौ ना मैगंखौ माबोरै? माबेनिफ्राय लाबोयो बा न'आवनो गायनानै फुनानै बा न'खराव गायनानै बा बायनानै बा हाग्रायाव मिथिंगायाव मोननाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर आइडिया दङ नामा?
ओ थारैनो बुंनो हागोन आं जे जोङो नाखौ जों ओ दैमा दैसानिफ्राय मोननाय जायो
औ नंगौ खोनादों खोनादों
औ दैमा दैसानिफ्राय मोननाय जायो बेखौ जों ओ
औ
जेजों हमनाय जायो ओ जेखायजों हमना हमनाय जायो जेरै लाङि जे आस्रा जे बायदि बायदिजों हमनाय जायो ओ बेखौ न'आव लाबोनानै सायनाय जायो सायनानै
औ
बेखौ मैगं ओ जेखि जाया मैगं लाफा मैगंफोरजों जाजायो
बिदिनो ओ दैमा आं मोनसे सों
औ औ सोंजायो
बिदिब्ला दैमानिफ्राय लाबोनानै नाखौ माने दैमानिफ्रायल' लाबोना जायोना ना ना बायनानैबो जायो
बायनानैबो लाबोजायो आरो हाख'रफोरनिफ्रायबो गुरनानै मोनो।
बुंनानै होजागोन नोंथां
औ हाथाय बाजारनिफ्रायबो ओ बायनानै लाबोनो हायो ओ जाय फानफैग्रा बिबो ओ दैमा दैसानिफ्रायनो जानो हागौ हमनानै लाबोयो ओ आरो बियो ओ फानफैयो आरो बाय बायग्राया बेखौ फैसाजों
बिदि औ औ नंगौ थारैनो बिदिनो जोंनि दैमा दैसानिफ्राय बिदिनो जोंनि ओनसोलावबोदिनो दैज्लांफोराव ना बोन बदि लाबोनानै बेखौ फोर गोदान खालामना जानायनिबो हुदा दङ आरो लोगोसेनो बेखौ नाफामबो देनानै जानायनि हुदा दं। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ बर' हिसाबै बिदिब्ला नाफाम माबोरै देयो आं एसे बुंनानै होनोसै
नाफामखौ जोङो नाखौ लाबोनानै सायनानै सुनानै सान्दुुंआव होनानै सान्दुंआव सानसे होब्लानो जाया दे बेखौ बेखौ साननै सान थाम माने एक रानस्रेम होनानै गोरान हर कल खालामनानै
औ खोनादों
थास'जों थास' गांजेमा थास'बो होनो आरो थास' गोसोमखौथ' सिनाखायो ना नोंथाङा?
औ सिनायो
औ बेजों ओ ओ मिक्स खालामनानै देयो देग्लिनानै बेखौ हासुं एबा भयमफोरावबो दोनथिनानै दोननाय जायो बेखौ दान मोनसे दान मोननैहालागै दोननो हायो नाया एसे सेवनांगोन सेवनानै मोन गावनि मोनसे सेन जायखौ गावनि मोदोमनाय बे मोदोमनाया दोमनाय सना फैजासिम दोननानै बेखौ जों संनानै जानाय जायो बेखौ खारैजोंबो नानै जाजायो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर सोंथि सोंनोबा सोंनो हागोन नोंथां
ओ नोंथां बेयाव ओ खुमब्रा गुफुर होनाय ओ नुनो मोनो नोंथांमोनाव होफेरनानै मोन
नंगौ नोंथां खुमब्रा खुमब्रा गुफुरखौबो फोरान एसे फोरानदबनानै होफानायखौबो जोंनि न'खरावबो होयो आरो जों आंबो नुदों बेखौ बेखौ आं नोंथांनो बुंनो थालांदों आरो लोगोसेनो बे ना गोरानखौ लाबोनानै जा जा नाखौ जों फोराननानै नाफाम देनायनि अनगायैबो जों मा मा ओंख्रिफोराव संनानै गोथाव खालामनानै जानो हायो बेखौ आं एसे बुंनानै हो नोंथांनो नोंथाङा जुदि खोनासंनो सम दङोब्ला बिदिब्ला खोनासं माने जोङो नाखौ फोराननानै बे ना गोरानखौ जोङो सबायजोंबो संनानै जाजायो।
औ।
सबाइ, अनलाफोरावबो होजायो आरो थास' बिबारखौथ' नोंथाङा जानांगौ।
औ खोनादों।
खोनादों नोंथाङा मोनजायाखै होनबा?
मोनजादों।
औ जों बर'फोराथ' गोगोमजाथारो दैज्लां आव। थास' बिबारखौ। बे थास' बिबाराव ना गोरान होनाय होनानै जानायनि मजा बा गोथावनो आलादाख नङा होमबा?
औ ओ थास' बिबारा बर'फोर -बर'फोरा गोबां जानानै मोजां होननानै मोनथिनो मोना। आरो बे थास' बिबार गुबुन हारियाबो जायो होननानै नोंथाङा मिथिगौना?
आं दासिम माने गुबुन हारिखौ जानायखौ आं नुवाखै खोनादों एसे एनै गुबुन सोरबा सासे सानैया जानो हागौ नाथाय गुबुन हारिया बांद्राय बेखौ जानायखौ आं नुनो मोनाखै आं खोनादों बिब्दिनो जोङो थास'नि अनगा बे थास' बिबार नि अनगायैबो थास बेदरफोरावबो होनानै जाजायो थास बेदरखौ आरो मोननै रोखोमै जानो हायो जेरैहाय थावजोंबो मैखि संनानै आरो खारै जों बो जायो नोंथाङा बेफोर बादि थास'खौ खारैजों जानाय ओ थावजों जानाय संनायनि माबा आइडियाफोर दङ नामा नोंथांनि? एसे बुंनानै होनो हायोब्ला नोंथांखौ आं बुंनो
थास'खौ जों खारै जायोबोब्ला गिबियावनो जों थास'खौ जों हा बेनिफ्राय मोननाय जायोना। ओ बेखौ जावखांना लाबोना मोजाङै सायनानै दैजों सुनानै। बेखौ जों खारैजों सङोबोला ओ बायदि रोखोमनि बेदरजोंबो संजायो। नाजोंबो संजायो। बिदिनो नाजों सङोब्ला जों गिबियाव थास'खौ सायग्राोना लानानै एसे मोजाङै सुना लानानै।
नंगौ नोंथां।
लानाय जायो। थावजों एसे ओ बेयाव खारै सङोबोला जोङो हालदै होनाय नुनाय मोना।
औ नुनो मोना।
नायनि उनाव जा खिनि माब्ला दं जेरै बानलु मस्ला जिरा मस्ला बायदि जिरा बायदि मस्ला। खौ होनाय नुनो मोनो। एसे एवफ्रामग्रोनायनि उनाव जों खारैखौ होनानै लानाय जायो आरो बेयाव ना गोरानफोर होयोब्ला जों ना गोरानखौबो एसे एवफ्रामनानै लानाय जायो। एवो आरो जेब्ला
औ।
बिदिनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ एसे बुंनानै होनो
ओ सबायजों साम' आरो सबायजों दाउ अनला खारै थास थालिर फस्लाजों अनला खारै, दाउजों अनला खारै।
नंगौ नोंथां थारैनो
बायदि ओंख्रि
औ साम'खौ जोङो लाबोनानै दैमानिफ्राय लाबोनानै माबोरै सङो नोंथांनो एसे बुंनानै होनि
औ
साम'खौ जोङो लाबो नानै जों सानसेयाव जाजाया नंगौना?
औ
बेखौ साननै गाहामहालागै सोम नानै दोननांगोन बेनि दाखोनखौ गारनांगोन बे गोखैजों सुनानै बेखौ नानै साम' साम' नङाबा जोगोनारफोजोंबो संजायो गोबांजों संजागोन आङो बेखौ संनानै जोङो गोथाव जानायखौबो नुनो मोनो बेहाय जों मस्ला हिसाबै जोङो गंगार दुनदियाबो होफानो हायो खोनादोंना नोंथाङा औ। बिदिनो नोंथाङा साम' संनायनि सायाव माबाफोर सोंथि सोंनो दङब्ला आंनियाव सोंजागोन।
औ औ साम'खौ ओ साम'खौ सबाइ खारैजों सङोबोला माबायदि संनांगौ नोंथाङा एसे बुंथिनानै होनो हागोन ना
गिबियावनो जोङो सबायखौ एसे रुइनायसिम जों रुग्रोनानै लानांगोन रुनानै ओमफ्राय जोङो सामखौ एवखाना लानांगोन साम' साम' एवखानायाव जों सबाय रुना लानाय लाखाना दोननायखौ बेहाय खारै संख्रै आरो बेहाय नांगौ मस्ला बानलुफोरखौ सामब्राम गुफुरफोरखौ होजागोन बेहाय हालदै होनाय जानाय नङा खारैयाव बेखौ नोंथाङा मिथिगौ जोंहानि न'खरावबो बेयाव खारैयाव हालदै होनाय जाया नोंथांनि न'खराव साम' जायो ना जाया बेखौ एसे बुंनानै होदो बिदिबा
औ थारैनो जायो साम'खौ साम'आ बर' हारिनि थाखाय जोबोर ओ मोजां ओ मोजां होननानै साननानै ओ माने बांसिनानो बेखौ गुबुन हारिखौ सो जानाय नुवा
औ नंगौ नोथां
बर'फोरा बांसिन जायो होननानै आं मिथिगौ आरो बे साम'खौ औ बे साम'खौ जोङो मेगननि थाखाय ओ मेगन पावारनि थाखाय मोजां होननानै ओ‌ मोनथिनाय जायो बिदि मेगननि पावारनि थाखाय मोजां होननानै मोनथिनायनि थाखाय जोङो ओ जायो
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दोनथ' जागोन साबायखर नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय